औ नोंथां
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों
औ दा आङो नोंथांनो मोनसे आयदानि सायावहाय रायलायनो फन हरनाय जादोंमोन नोंथां
औ
बे आयदायानो जाहैबाय जोंना आबाद मावनाय बे नोंथांनिथिंजायहाय अबे आबादखौ बांसिनै गायनाय जायो। बा मावनाय जायो आरो बेखौहाय माबोरै गायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा
औ हागोन जोंनिथिंथ' ओरैनो माइ आबादखौ बांसिन मावनाय जायो। दा माइ आबाद होनोब्ला माइ आबादखौ दा बायदियावनो मावनाय जायो दैज्लाङाव
औ नोंथां
दा माइ आबाद मावनो थाखाय गिबियावनो खोथियाथ' फोग्रोनाय जायो
औ
बे खोथियाखौ माबोरै फैयो होनोब्ला खोथियाफोरनि थाखाय गिबियावनो माइखौ सोमना लाग्रोनो जायो
औ नोंथां
बै माइखौ हरसे सोमना दोननानै बोखांनानै मोनसे जायगायाव जमा खालामना थास' बिलाइ एबा थालिर बिलाइ बस्था बेफोरबायदिजों खोबनानै दोनो गुदुं जानायनि थाखाय ओमफ्राय बेयो साननै सान साथामसोनि उनाव गाजा खिलियो आरोना ओमफ्राय गाजा खिलिब्ला बै हालेवनाय फोथाराव बेयाव बेखौ सारना होनाय जायो।
औ नोंथां।
बिदिनो माइआ खोथिया रज'यो आरो बेखौनो फुनानै माइ गायनाय जायो।
औ नोंथां।
गायनोब्लाथाय जोंना गोदोथ' मोसौफोरजों हालेवोमोन। दाना साय टेक्टरजोंसो हालेवग्रा जाजोबबाय।
औ।
हालेवनाया खेबथाम हालेवनाय जायो माइ गायनो थाखाय।
औ नोंथां।
खो खारायनाय बुङो।
औ।
नैथि हालेवनायखौ सामार होननानै बुङो। आरो बिनि उनाव जोबथि हालेवनायखौ फोमोननाय बुंनाय जायो।
औ नोंथां।
मोसौजों हालेवब्लाथ' लास्टाव मैबो होनां गौ जायो नाथाय दानि जुगावथ' मानसिफोरा बांसिन ट्रेक्टर जोंसो हालेवो नालाय। बेयाव खेबसेनो जाखायो आरो।
औ नोंथां।
आरो खा मा माइ गायनो थाखाय खारायखांनायनि उनाव आलिफोरखौ दाननाय जायो मानोना मेस सें बोथोराव गोबां एम्फौफोरानो खुरनानै आलिखौ गब्लं खालामना दोनो। बिनि थाखाय दाननानै बेखौ खेबसे गोदानै लिरथेफिननाय जायो जाहाथे दैफोरा ओइ मोनसे दब्लायनिफ्राय मोनसे दब्लायसिम बारलाङा।
औ।
थाखाय आरो बै माइखौ गायनानै जेब्ला मास मोनब्रै बेफोरबायदिनि उनाव बै माया मोनो मोनबाथाय बेखौ हानानै न'आव लाबोनाय जायो। दा बिदिनो गोदोहायथ' बे खौबो सेस्लायाव मायखो गारनानै बे एबा मारा होनानै मोसौजोंसो माइ फिथाइखौ आरो बे जे जिगाब बेखौ आलादा आलादा खालामनाय जायोमोन। नाथाय दानि जुगावथ' बेखौबो मेसिन एबा ट्रेक्टरजोंनो मावजोबो।
औ नोंथां।
आरो बै माइखौथ' मानसिया जानो दोननाय बा ख्रियाव ओमफाय बै ओंखार बावनाय जिगाबा बेखौबो मोसौनो जानो थाखाय माइहुं खामना दोनो एबा न'आव सोनानै दोननाय जायो आरो।
औ नोंथां
औ
जोंनिथिंजायबो औ जोंनि थिंजायबो फ्रायानो माइखौनो बांसिन आबाद खालामनाय नुनो मोनो दैज्लां बोथोरावहाय आरो मेसें बोथोरावहाय जोंना दङ जेरैहाय आलु बा खफि बा लाइ लाफा बेफोरखौनो बांसिन आबाद मावनाय जायो आरो नोंथां दा बे मेसें बोथोरनि जे आलुनि आबाद बेखौ माबोरै खालामो आङो नोंथांनो एसे फोरमायना होनि नोंथां औ दा जोङो आलुखौ आबाद मावनो थाखाय गिबियाव- नो जोंनो नांग्रोगौ आलुनि जोलै जे जोङो बेखौ हाथायफोरनिफाय बा बाजारनिफाय लाबोनानै जोङो बेखौ दोनफैग्रोनाय जायो आरो बेनि उनावहाय जोङो जोंनि हाखौहाय जे जायगायाव आलुखौ गायगोन बे हयावहाय मोसौफोरजों बा ट्रेक- डक्टरफोरजों हालेवग्रोनानै लानाय जायो आरो जाहाथे बे हानि हाग्रा बा बा हाया गुरै जानायनि थाखाय बेयाव हालेवग्रोनाय जायो आरो दा हालुक थांनायनि उनावहाय जोङो आरोबाव दंबावो जोंना जे जोङो आलु गायगोन जायगायावहाय नांगोलफोरखौ लानानै हाय बेयावहाय सिनफोर बोनाय जायो आरो
औ
दा सिन बोखांनायनि उनाव जोङो आलुखौ मोनसे मोनसेयैहाय होनानै बेयावहाय हाफोरखौहाय खोबनाय जायो आरो आरो हाखौ हुखांनायनि उनावहाय जोङो बेवहाय जि गाबफोरबो बहायनानै होनाय जायो आरो जाहाथे बे दाउफोरा बा माबा मोनसे जुनारफोरा जाहाथे बे आलुफोरखौ एरखुनो बा आद्रि खालामनो हायैनि थाखायहाय बेयाव जिगाबफोरखौबो खोबनानै होनाय जायो आरो
औ
बिनि उनावहाय जोङो दाननैसोनि उनावहायनो आलुनि बेदरफोरखौहाय मोननाय जायो आरो नोंथां
औ
औ नोंथां दा बे नोंथांनि थिंजायहाय सबाय बा बेसर बेफोरनि आबादखौ मावनाय जागोन ना जाया नोंथां
औ जेब्ला माइ हानानै
औ
फालि जायो अब्लाथाय जोंनिथिं बेस थासर बेफोरबायदिनो मथर सबायाइ